हेलौ हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां औ
ओ दायो टपिकनि सायाव फैनोसै नामा
औ नोंथां
औ बेखौनो माबा सम दङमोन दा नोंहा सम दङबा बेखौनो सावरायनो सानदोंमोन आरोना । औ माने सोलोंथाइ सायाव गोदो माबायदिमोन आरो दा माबायदि दावगालांखो दानि गथ'फोरा।
औ
बेखौनो एसे फोरमायना होलाय दे ।
थारैनो नोंथां ओ ओ गोदो थ' खोनानो मोनदों दानि सोलोंथाइ आरो गोदोनि सोलोंथाइ गोबां फारागथि दङ होननानै मिथिनो मोननाय जायो नोंथां ।
औ
मानो होनोब्ला गोदोहाय ओ जों जेरै दा सोलोंथाइ लादों बेफोरबायदि स्कुल कलेजबो गैयामोन होननाय मिथिनाय मोननो ओ इस्कुलफोर थाबाबो एसे खममोन होननानै मिथ थिनाय मोननाय जायो ।
औ
औ गोदो जोंनि बेयावहाय जोंनि ओनसोलाव होनो थाङोब्ला ओ बेफोरबायदिनो गोजानावहाय गंसे दङमोन होननाय खोनायो । ओ बिनिफ्राय ओ जोंनि गोदोहाय बिमा बि जोंनि आइ आफाखौनो आरो ओ ख-स्कुलफोराव थांनो होबा बो थाङामोन । होननाय खोनायो बयनिबो खुगानिफाय जेनेबा गोदोनि मानसि दोनि मानसिफोराहाय बेफोरबायदि सोलोंथाइयावहाय
औ
ओ सोलोंथाइ लानो गोसो गैयामोनबा जानाय लोंनाय बा ओ इफोरावनो सावरि बादालि बेफोरावनो गोदोसोनानै थायो होननाय खोनानो मोनो । ओ
औ औ
दानि जुगाथ' बादायलाय नाय ओ मुगासो नालाय औ बिनिखायनो ओ दानि मुगायावहाय बादायलायनाय खोब मोजांखौ मो नुनो मोनो बयबो ओ नों हागौ ना आं हागौ गौ बादायलायनाय नि फरायनायनि सायाव होनो थांङोब् ब्ला गोबांङानो नाजायो दानि समावहाय
गोदोनि समावहाय एसे ओ जानाय लोंनाय आरो सावरि बादालियाव गोदोसोनानै थायोमोन ओ स्कुलावहाय बिमा बिफा बिराद थिनहरबाबो थाङामोन होननानै मिथिना मोननाय जायो
औ औ
औ दानियाथ' बिनिखायनो जोंनि ओ गोदोनि दिनावहाय बांद्राय ओ साख्रि बाख्रिबो मोनामोन होननानै खोनानो मोनो आरो साख्रि बाख्रि मोनोबाबो खम फरायनायजोंनो मोनोमोन ओ दानियाथ' दानि बे बादाय लायनाय ओ मुगायावथ' उम खम फरायनाय बा एसे एनै फरायनायजों बेफोर बायदिनो साख्रिफोर लानो हाया गोबां फरायनांगौ जायो ओ बिनिफ्राय जोंनि ओ गोदोनि दिनावहाय होनो थांङोब्ला उम सोलोंथाइ गैयाबाथ' जेबो जाया बिनिखायनो सोलोंथाइखौ लानांगौ होननानै आं सानो
औ औ
नों सोलोंथाइ गैयाबा माबा मोनसे आबादावनो जा नोंङो माबा मोनसे बिजनेस बा नोङो माबा मोनसे दा दखानफोर होनोबाबो सोलोंथाइनि गोनांथिथार
औ औ
ओ गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदिनो स्कुल गंसे गंनै दंमोन दानि बायदि कलेज बा बेफोरबायदि बांद्राय नुनो मोनामोन नुबाबो बाबो थाबाबो एसे खममोन आरो ना नोंथां
आरो दानि सुबिदाफोर बदि होआ ना गोदो सुबिदायाबो बिराद दंमोन दा गोदो साइकेल गंसे बायनो हाया न'खरफोरावबो प्रब्लेम बिदिनो गोदो साइकेलबो मोना बिदिनो थाबायनानै बिसेबा गोजान हान्थिलांनो गोनां जायोमोन होननाय खोनायो आरोना
औ औ नोंथां थारैनो
औ औ आरो बिदिनो न'खरफ्रा माबा खाय फैसा थाखानि आंखालाव सोरबा सोरबा बिदिनो लेखा बायनो मा बायनो थाखाय प्रब्लेम जानानै गारनो गोनां जायो एडमिसन लानो हायिनि थाखाय बिदिनो आरो गोजान गोजान कलेजफोराव थांनो गोनां जा थाखाय सोरबा थांनो हायैआव गारनाय जा गोनां जायोना बेफोरनि थाखाय थालांनाय जायो मानसिफोरा सोरबा सोरबा बिदि खोनानो मोनो आरोना औ आरो दानि गथ फोरनिफ्राय बेराद सो सुबिदा होयो फारसेनिफ्रायनो लेखानिफ्राय जा दिनो जानाय लोंनायनिफ्राय जा आरो साइकेल सुइकेल बिदि होजोबो ना दानि दानिया आरो खाथि खाथि दाब दाब दे प्राइभेट लायफ सरकारि लायस कुल मोनजोबो ना दानिया
औ थारैनो। ओ गोदोथ' होनो ओहो ओ होनोब्ला ओ बेफोरबायदिनो थाबायलांनां
औ आरो औ औ आरो लामाफोराबो लामा फोराबो मोजां नङा मा नङामोन गोदोनिया दा बुहुत सोलायबायना दानि जुगाव लामायाबो मोजां जाजोबबाय।
औ थारैनो
औ
ओहो दानियाथ' बुंनो थाङोब्ला गारि मथर नङाबा कलेज बा इस्कल बेफोराव थांनाय बारा नुनो मोना आज
औ औ
दानि बादायलायनाय मुगायावहाय बयहाबो मोनसे सोलोंथाइ लानानै दावगानायखौ नुनो मोनो। आरो बिनिफाय ओ फरायनाय बादायलायनायावल' नङा गासिबो बिथोनावनो बयखौबो एसे दावग गानायखौ नुनो मोनो जेर रै जों मोसानाय दामनाय देनाय बेफोराव
गेलेनाय नुनाय बिदिफोराव
गासिबावबो दावबायनायखौनो नुनो मोनो आरो
औ
ओह गोदोनि समावथ' बेफोर मोसानाय गेलेनाय एफोराव बादायलायनाय
खममोन आरो औ औ
औ दानिया एसे बांसिनखौ नुनो मोनो। आरो आं सानो ओ गोदोनिफ्राय दाना गोबां सोलायनाय फैबाय जोंहा गोबां मोजां मोजां बेफोरबायदिनो ओ सुबिदाबो फै दों आरो गोबां सोलायनायख खौ नुनो मोनो आरो
आरो गोसोबो जाहोयो बिदिनो माबाजों सुबिदा होनायजों माजों आरो कम्पियार खालामनाय जुग नालाय नों हायोना आं हायो जानायजों लोगोसे गोसोबो होयो आरो बिराद दानि गथ'फोरा।
औ औ थारैनो
आरो बिमा बिफानिबो बिराद सुबिदा मोनो दानि गथ'फोरा फरायनो मानो। गोदोनियावथ ' ओ गोदोनियाथ' बारा सु सुबिदा होआमोन नालाय बिमा बिफानिफाय। सुबिदा मोनामोन नालाय।
ओ ओ दानियाहाय बुंनो थाङोब्ला गोबां सुबिदा मोननायजों लोगोसे दानिफ्राय ओ सरखारफोरनिफ्रायबो एसे एनै जोङो आस'निखौ मोननो हायो। सुबिदाखौ मोननो हायो। आरो बुंनो थाङो गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि दा औ गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोबा बेफोरबायदि ओ साइकेल बा बेफोरबायदि ओ जेरै कलेजनि द्रेस स्कुलनि द्रेस होनाय जायामोन। दानिया बांसिनखौनो बेफोरबाय बिदि होनाय नुयो आरो
औ फ्रि जाजोब बोना दानिया। आरो स्कुलफोरावबो गोदोनिया माबाखो था फांखा गैया कारेन्ट गैया माबा गैयामोन खोनायो दानिया जेरावबो गंफा गंफा फांखानिफ्राय मानिफ्राय होजोबो सुबिदा होजोबोना कारेन्टनिफ्राय लाइट थांबाबो अखा हानाय समावबो। कारेन्ट बिदिनो लाइट सुना होयो मायो गोदोनिया बिदि सुबिदाबो गैयामोन खोनादों आरो ना।
औ नोंथां थारैनो ओ गोदोनि दिनावहाय होननो थाङोब्ला बेफोरबायदिनो ओ खोब खममोननो बेफोरबायदि ओ फरायनायफोराव थाङोब्लाबो खोब खममोन गोदोनि दिनाव फरायनायखौ बांसिनानो नु नो मोना आरो दानिया खोब ओ बुंनो थाङो बा दानि मुगायाव रावबो फरायालासिनो सोलोंथाइ लाया लायालासिनो थाया।
औ बेखारै थाया दानिया। गोदोनियासो सावरि बादायनायाव जा जाला लोंला थानानै बिदिनो
औ औ
गोदाव सोराव जालांजोबोमोन आरो सोरबा सोरबा खायसे माने जाय गोसो होनाय बेफोरो गोसो होयोमोन आरो होनायालाय।
औ थारैनो ओ गोदोनियाहाय बुंनो थाङोबा बेफोरबायदिनो लाइट नोंथाङा जेरै दा लाइट गैया बुंदोंमोन औ बेबायदिनो ओ बेफोरबायदिनो कारेन्ट बा लाइट गैयामोन गोदोनि दिनावहाय आबै आबौआ बुंनाय बायदिब्ला ओ टस बा बेफोरबायदि बिदिनो साथि जेरै खेरास सिन खौ मोनोमोन दानि जुगावथ' केरासिनखौ बांद्राय नुनोनो मोनलिया । गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदिनो आलारि बाथि बा खा साथियावहाय ओ केरासिन सोनानै बा ओ आरो फाथो दिरुंजों बेफोरबायदिनो
फाथो सिनाजों बिदिनो केरासिनजों आरो लेन्थन बिदिनो बाहायनाय जायोमोन आरो । दानि जुगावथ' नुनो मो मोनला बेफोरखौ
औ औ दानि गोदान मुगानि जुगावहाय बेफोरखौ नुनो मोनला ।
औ
गोदो बेफोरजोंनो ओ जा सासे सानै सोलोंथाइ लायोमोन बेफोरबायदिखौनो लानानै सोलोंथाइ लाबोदोंमोन । नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो नुनो मोनोमोन नामा?
औ जोंनि जोंनिया गोदोनिफ्रायनो बिदिमोन आरो दासो बिराद मोजां सोलिलांबाय लासै लासैनो दावगबोगासिनो दं दानि गथ'फोरा गावजों गाव कम्पेयार खालामनानै बिराद मोजां मोजां मार्कस लाबोनानै मोजां मोजां पास जागासिनो दं जौगालांगासिनो दं साख्रि लागासिनो दं । फाखायनो बिदिनो जायगा दाब दाबनो मोजां मोनो आरो गोजोननाय थायो दानि गथ'फोरजों ।
औ औ थारैनो जोंनि बे ओनसोलावबो बेफोरबायदिखौनो नुनो मोनो ।
औ औ
अ बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां । एसेनो औ समाबो जा औ
ओ उनफोराव लोगो मोनगोनखौ आसा खालामो नोंथां । औ दे बिदिब्ला ।